हेलौ ओ औ नोंथां हेलौ खुलुमबाय नोंथां औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां नोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरफिनबाय नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायना दं आरांगायाव अ आदसा बिदिब्ला नोंथाङा ओंखाम जाखांबायानो औ जाखांबायानो नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा लानानैसो नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आं हागोन गोथां नोंथां रायलायनो हागोन औ नोंथाङा देग्लायनि गोलोम बोथोरनि बन्द समायाव बबेबा जायगायाव थांनो
नागिरदों नामा बा बेरायहनो नागिरदो नामा? आंहा जेबो थांनायनि
थिरांथा लायाखै आं औ गोबां जायगायावनो दाब दाब जायगायाव बेरायखांखाबाय औ आसामनिनो आदसा बेनि थाखायनो आङो एबारनि गोलोम बोथोराव माइ आबाद मावनायावानो मुखुब जागोन आदसा नोंथां नोंथाङा बिदिनो आसामनि माबे माबे जायगायाव
आं बेबायदिनो थांबाय शिबसागर थांबाय ओ बिदिनो जरहाट थांबाय कक्राझार बरपेटा रड गोबां जायगायाव थांबाय नोंथां नोंथाङा अबावबाफोर थांनो नागिरदोंमोन नामा?
थांनो नागिरदो आं नोंथां
शिलंआव थांफिनबावनो सानदों आंङो नंगौ नामा नोंथां नोंथाङा आसामावबो थांनो हागोन आसामनि जोंनिनो हादरसायाव थानाय शिबसागर जिल्लायाव बेवहाय गोबां आहमफोरनि मुंदांखा मुंदांखा जायगाफोर दङ बेयाव
औ नंगौ नामा नोंथां नोंथां आं बेखौ गोदोयै लेखाफोरावसो फरायबोनो मोनदोंमोन नाथाय आं थांफेरनाय जायाखै आरो औ नोंथाङा बेनि बागै इसे बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा फारि खोनासंलांदो आरो लिरनानै लादो नोंथाङा मावब्ला खामानियाव होगोन औ शिबसागराव थांगोन ना नोंथां? औ बिदिनो शिबसागरल नंआ आसामनि सिबसागरनिल नंआ जेनेबा आसामनि
गोदोनि बायखोनदा नेरसोनफोर
दे बिदिब्ला नोंथांनो आं शिबसागराव बोरै थाङो बेखौ खिन्थाग्रोनोसै फारियै बेनि उनाव आलादा आलादा शिबसागराव जोंहा गोदोनि आहम राजाफोरनि बायखोन्दा नेरसोन गोबां नुनो मोनगोन बेबायदिनो आहम राजानि थिनानै दोननाय सिखा थलवार थुख्रि
आजेर आहम राजानि दावहा नांग्राफोर गोबां बुस्थुफोर नुनो मोनगोन आरो आहम राजानि नफोरबो नुनो मोनगोन बिदिब्ला शिबसागराव गिबियावनो बोरै थाङो आं नोंथांनो फोरमलायनोसै गिबियावनो नोंथाङा गुवाहाटिसिम फैगोरोनांगोन नोंथाङा अबि जिल्लानिमोन? औ आंथ नै दा नोंथां ओ बाक्सा जिल्लानि बिदिब्ला नोंथाङा बास गारि गैया बास गाखोनानै नोंथाङा सिगांनो गुवाहाटियाव फैग्रोनांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा गुवाहाटिनिफ्राय गोदान बास गांहोफिननांगोन बेनिफ्राय बै आइ एस बिटि होननाय जायो बास स्टेसननि मुङा एबा बास थाथग्रा जायगानि मुङानिफ्राय नोंथाङा बास गाखोदो ब गोनानै नोंथांखौ शिबसागराव बास थांनानै दोनहैसिगोन सिगाङावनो नोंथाङा शिबसागराव मोनहैनाय लोगो लोगो नोंहा मोनसे थाग्रा न लादो रां होनानै थाग्रा रुम उनाव नोंथाङा शिबसागराव गोबां जायगा नुनो मोनगोन जेरै शिबसागरनि टाउनावनो नोंथाङा नुनो मोनगोन आहम राजानि गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफोर जेरै आहम राजा बानायलांनाय थाला तालकर होननाय न नुनो मोनगोन रंघर खारेंखर बेफोर गासैबो गोदोनि समाव आहम राजाया नुनानै गालांनायमोन नोंथां औ औ नोंथां बेखौ रंखर होननाय जायगाया शिबसागर टाउननिनो गेजेराव दङ एबा बिखायाव दङ बेवहाय नोंथाङा मोनब्रै एबा मोनबा सिरिजों बानायनाय गोदोनि आहम राजानि न लुलांनाय दङ बेखौ सिगां रुरुद्र सिंह आहम राजाया बानायनाय जादोंमोन। औ बेनि उनाव नोंथाङा थांनानै सि शिबसागरनिनो साखाथियाव दंबावो बेखौ सररायदेव होननाय जायगायाव दङ शिबसागरनिनो नंगौ नोंथां बेवहाय आहम राजाफोरनि मुंख्लं जानायफोरखौ फबनानै दोनदोंमोन बेवहाय जोबोद गिदिर गिदिर लुन्दाव लुन्दाव हा खोनानै हनानै दोन हमनानै दोननाय जादों नोंथां औ बे जायगाखौ मैदाम होननाय जायो आहमफोरनि रावआव मैदाम होनो औ नोंथां ओरैनो जोंनि आङो मिथिला मोजाङै नाथाय बै सिङावनो मैदामनि सिङावनो आहम राजाफोर मुंख्लं जानायखौ फबनानै दोननाय जादोंमोन अब्ला गोथैबारि होनो औ नाथाय जों नाथाय बिस आहमफोरनि मैदाम होननाय बुङो बे मैदामनि साखाथियावनो फिसा मिउजियाम दङ बेवहाय आहम राजानि गोबां जिनिस आहम राजाया जेरै दावहायाव बाहायनाय आहम राज सिखा, थुंग्रि थुं आ दाहावाव बाहायग्रा माखासे गानग्रा जि-जोम फसाब बेफोरखौ थिनानै
औ
आरो बेनिनो साखाथियाव दंबावो आहम राजानिनो बानायलांनाय मन्दिर एबा फुजा फुजा होग्रा जायगा बेखौ बुङो रूद ओ मन्दिरनि नामा जादों शिबादेवल बेखौ शिबा देवल होननाय औ औ बेनिनो साखाथियाव दंबावो जोबोद गिदिर फुख्रि बे फुख्रिखौ शिबा देवल साखाथियावनो दंङ बेवहाय जोबोद गिदिर गिदिर ना मोननाय जायो नोंथां आरो‌ शिभसागाव बेरायग्रा जायगा दं बाङो थाव-थावनि दिफुफोर जेरै बेफोरावबो बेरायहैनो हाङो बेखौ नाजिरा बुंनाय जायो बेहाया गोबां‌ बिबा बिबांनि थावफोरखौ रिफाइनारि खालामनाय जायो एबा सोदांनाय जायो नोंथां औ औ नंगौ नोंथां बेनि उनाव जायगाफोरहा बै गोदो आसाम गोदो खामान एबा टें होननाय जायो जिराव बर' राव बुङो खामान
आथस्सा
बेरायैब्ला नायहैनो हागोन दा नोंथाङा फोरमायदो नोंथाङा अबेयाव थांनो मोजां मोनो थांनायमोन बेनि सुंदयै आंनो एसे फोरमायदो
गोलोम बोथ
नंगौ नोंथां जेब्ला शिलंआव थांनो सानदोंब्ला नोंथाङा बोरै थांनो रोंखायो नामा नोंथां आरो मा मा जायगाफोर नायहैगोन बेयावबो
जों शिलंआव थांनोबा गिबियाव मा थांग्रोनांगोन होनबा जोङो गुवाहाटिसिम जोङो ट्रेन बा-बास नङाबा निजा गारि बा निजा गारिजों थांनो हागोन आरो नोंथां औ बेनि उनाव मा खालामगोन बे जोङो गुवाहाटिनिफ्राय शिलं फारसे थांनो हागोनआरो
नोंगौ नोथां नोंगौ नोंथां नोंगौ
जायगाआरो
जों बेहाय नायनो हागोन जों उमियान लेक जाय जोबोद नायनो समायना आरो जों लोगोसे मा नायनो हाबावगोन एलिभेन वाटारफल होनो जायखौ जोङो मैदेर दै बारजोम बुंगोन बर रावआवबाथाय बेयो मोनथाम थाखोनि आरो थाखो थाखो मोनथाम थाखोनि दै
बारजुनायखौ जों बेहाय नुनो मोनो आरो नोंथां मानि बे मोननैस जायगायावल आं सिगाङाव बेरायहैफेरबाय नोंथां बेनिखायनो आरो आं माखासे गोदान जायगाफोराव थांबावनो लुगैदों आरो शिलंनि जेरैहाय आङो थांनो लुगैदों शिलंनि मोनसे गोजौ जायगा दंना जायखौ शिलंपिक होनो औ बेहाय थांनानै जोङो माने गाहायनि मोजां समायना सोहोरखौ नुहुरो आरो बे गोजौनिफ्राय लोगोसे जोङो सोरगिदिं हाजोनि गेजेराव थानो हायो बेयाव थाङोब्लाथाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो जानायफोरनि बागै बुङोब्ला जोङो बेहाय
खासियाफोरनि माखासे जेरै जानाय आदारफोरखौ जोङो मोन्नो हाङो आरो गोनां जेरै जोङो इण्डियानि बा बेलेग गुबुन हादरनि बा लामाफोरनि जानाय बायदिसिना जोङो बेनायखौ नुनो हायो
लोगोसे जेनेबा
नंगौ नोंथां जानायनो हायो ना बिसिनि जानायनि बारै बो एसे खिन्थादो नोंथां दोरोङारि खासिफोरनि जानायनि बारै । आंथ बेखौ मोजाङै मिथिया नोंथां आंथ बेनि थाखाय थांनानै बिदिसो नामा नोंथां? औ नंगौ नोंथां । जोङो बेहाय थाङोब्ला मा खालामागौ नोंथां?
नोंथां एसे गुदुं
जि लांफानांगोन आरो गुदुं जिफोर । मानो नोंथां? माने बोथोरा बेहाय अखा हाबाय थायो बांसिन समावनो आरो जायगायानो माने गुसुखा आरो, गुसुखा । बे जायगाया औ । नंगौ नामा नोंथां? लोगोसे मा लांफानांगोन
गुदुं
जानाय गस्लाफोर ओमफाय जुथाफोर आरो जाय जोंनि थाखाय गाननाय मोजां जायो लोगोसे दै बथल लांफानांगोन आरो नोंथाङा माखासे सिनारिफोरखौ साफायना लाबोनो थाखाय जोंनो मा नांगौ केमेरा नांगौना नोंथाङा । नोंगौ नोंथां । केमेराफोरखौबो नोङो इउनाव
थाखाय लांफानानै केमेरा जों फटफोरखौ साफायनानै जोङो बा सावगारिफोरखौ सेबखांनानै लाबोनो हागोन । आरो औ बेनि बोथोरा बा जाय जोङो शिलंआव थांगोन होनदों नोंथां बे शिलंनि बोथोरा दसेनो सोलायो नोंथां । दा हमना ला जोङो सान्दुं दुंबाय दंना? अब्ला लोगो लोगो सोलायनानै अखाफोराबो हालाबायो आरोना नोंथां ओमफाय बिदिनो जोंङो शिलंनि माखासे जायगाफोर दंबावो जेरैहाय जोङो दंफां रोदाजोनो बानायनाय दालां नां ना नोंथां बेफोराव थांनो हागोन ।
फाय लोगोसे जोङो दाउखि होननाय जायगा, दाउखि होननाय दङ नोंथां । दैया ओरैबायदि बिनि दाउखिनि दैया स्रां स्रां, गोग्गो आरो ना? ओमफाय लोगोसे जोङो खालामनो हागोन । जेनेबा ट्रेकिं खालामनो हायो जायखौ जोङो वालजों बानायनायाव गोजौसिन थांनानै दावखो लानो हायो आरो ना? जायगायाव थांनानै आरोना नोंथां । नंगौ नामा नोंथां । ओमफ्राय आं जायगा दंबो जेरैहाय सेेबेन सिस्टार नंगौ नामा नोंथां जोंनि बर' रावै बेखौ मा बुंगोन ओ सा स्नि बिब बिनानाव दै बाज्रुम जोंनि बर' राव बाथाय । इदिनो दंबावो माखासे जायगाफोर जेरैहाय जोङो शिलंआव माखासे मिउजियाम दंना गोदोनि बेफोराव जों थांनानै बेरायहैनो हागोन आरो नोंथां ।
जेरैहाय
नोंगौ नामा नों थां । औ नंगौ नोंथां ।आङो सिङाव बे
खमैबो सानथाम सानब्रैसोनि हाबाफारि लानानै बेरायहैनो नागिरदों आरो नोंथां ।जेराव आं माखासे बिथांमोननि जि
हारिमु बायदिसिनाखौ आं बिथांमोननिफ्राय सोलोंना लानानै लुबैदों आरो ओ बिदिनो नोंथाङाबो थांनो सानदों नामा? नोंथाङा जुदि थाङोबा जमायै थांगोन माब्लाबफोर । नंगौ नोंथां नोंथांनि बेबायदि जोबोद समायना रमायना शिलंनि बारै खिन्थानानै दा आंनि गोसोखौ शिलङाबो फिथिंलांगासिनो दं नों थां, रांनि आंखाल गैयामोनब्ला थांजागौमोन । नाथाय आंहा थोजासे रां गैया नोंथां । औ नंगौ नामा? नंगौ नोंथां बेनि थाखायनो आंहा आवगाय गोरनो हायाखै नोंथां सिगां होगोरनो हायासै नंगौ नोंथां। नंगौ नोंथां औ रांनि राङा मा